खोनादों ना नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां
खोनादों औ खोनादों नोंथां नोंथाङा फन
अ नोंथाङा मा आं नोंथांदों फंनै सो बाथ्रा रायलाय रायलायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां बुंनो हागोन नामा मा मामोन नोंथां सावरायजागोन नोंथां औ बुं नोंथां
नोंथांमोन नोंथांमोननिखिं दाउ अमाफोरखौ माबायदि फिसिनाय
औ औ नोंथां दाउ अमाखौ औ जोंनि जा नोंथां दावखौ फिसाखौ बायनानै लाबोआ आरो जेनेबा बेलेगनिफ्रायबो लाबनाय जायो जे फारामफोरनिफ्रायबो लाब नाय जायो बेखौ ओ जोब माबा जेनेबा जोबनानै दोननांगौ साननै सानथाम हाला गै बेबायदिनो आदारबो होनाय दानाबो होनाय जायो माइरंबो होनाय जायो बायदिसिना होनो हागोन बेबायदि होनाय जायो बेखौ फिसिनाय जायो आरोना बे बिब्दिनो साननै सानथामहालागै बियो बेहाय गोमोन जालांबायना बियो अब्लाना बे खौ हेंगारनो हा सिगोन आरो दाउ खौ अब्लानो थागोन बेयो गुबुनाव खारनाय नंला औ अमाखौबो बेबायदिनो गुन्दै हयथ'बा सेरेब जुमाय सावनानै अफ्रि बानायनाय जायोना बेजों गुन्दै गलायनाय आदार होनजायो आरोना नोंथां बेबायदिनो फिसिनाय जायो आरो ना उन्दायनि फालि सापर बेबायदिखौ होनाय जायो आरो फोरोना दाना औ नोंथां नोंथांमोननि जा माबायदि फिसिनाय जायो जेन'
जोंनि जानाये बेबायदियानो सेमानो जेब्ला दाउ फिसाखौ बिमानिफ्राय किसुमान गयो गनो होयो किसुमान आरो बायख'नाबो लाबो हाथायनिफ्राय किसुमान आरो न'आवनो फिसिनानै फेदेरो बिदिनो दा हायो किसुमान आरो म होनाय जायो किसुमान आरो नो माइरंजोबो ज उन्दै जेब्ला जानो हायो
औ औ गुन्दैफोरखौबो होजायो
दाउ अमाफोर गुन्दैफोरखौबो होजायो जेब्ला देर माबा फिसानिफ्रायससे
औ औ गिदिर जाब्ला जायो आरोना नोंथां हेल' नोंथां हेल' नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ खोनादोंना हेलौ नोंथां